औ नोंथां ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
अ नोंथाङा मा खामबाय दं दा सान्दै?
अ आङो नोंथां दङ जिरायनानै ।
आंबो जिरायना दं नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
आङो नोंथांनाव ओ फंसे बाथ्राया सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंहां सावरायजागोन दे
जोंनाव अ बर' गामिफ्राव माने फाथो आबादखौ बा जोंना गोबां आबाद खामो नालाय बायदिसिना ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ फाथो आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला फाथो आबादखौ गिबियावनो जों ओ ओ बेबायदिनो हाल एबा ट्रेक्टरजों एवनानै लानांगौ जायो नोंथां ।
औ
बे बेनिफ्राय ओ हाखो एवखांनायनि उनाव जोङो फाथो फाथो फोनोब्ला जोंनो फाथोनि जोलै नांगौ नालाय नोंथां बेबायनो फाथो बिनि जोलैखौ जोङो हाथाय गला एबा ओ बेबायदिनो नारसारिफोरनिफ्राय लाना फैनानै फोनाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो फाथो फाथोखौ औ फोनानै बेबायदिनो सप्ताह सप्ताह नै बा सप्ताथामनि गेजेराव बियो फाथोआ रजना रज'नाय जायो आरोना नोंथां रज'नानै बेबायदिनो ओ गाहाय गाहाय बेबायदिनो गाहाय गाहाय फिसा फिसा गोरलै बिलाइ खिलिनानै एसे गोजौ जाबाथाय जोङो हाथायफोरावबो‌ हाथायफोरावबा ओ गलाफोराव बेबायदिनो मुथा मुथा ख खालामनानै जोङो फाथोखौ फाननो लांनाय जायो आरोना नोंथां । बेबायदिनो जोङो फाथो फाथोखौ बेबायदि फाननायनि अनगायैबो जोङो फाथोआ जेब्ला जोंना फाथोआ देरगोन अब्ला फाथो देरोबा फाथोनि बिलाइखौ जो खबाय दिनो फोर फोराननाय जायो नोंथां । नानै फोरानखांनायनि उनाव बियो नारजि जायो जायखौ जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो नारजि जि ओंख्रि बेखोव जोङो नारजिखौ अमाजोंबो जानो हायो आरो नोंथां बेबाय नारजि गोजाबो गाव गोजाबो जोङो नारजिखौ संनानै जानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो नारजिखौ बेबायदिनो जोङो नारजिखौ गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो नोंथां जेरै बेबायदिनो मानसि थैयोब्ला जोंना नारजि अरगारनाय जायोना नोंथां बेयावबो जोङो
हेलथा खोनादोंङा